नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा?
औ नोंथां दङो।
औ बिबदिब्ला जोङो ओ जोङो जेनेबा मोनसे टपिक लानानै सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ जेनेबा जोङो गोदोनि समनिफायनो जोङो जोंनि गाननाय जि जोम जेनेबा दख'ना गामसा आर'नाइ जोमग्रा फालि बायदि बायदि। खौ जोङो गोदोनि समनिफ्राय माबायदियै मा रोखोमै माबोरै माबोरै बानायनाय जायोमोन माबोरै गाननाय जायोमोन बैफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ दे नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिजों फोरमायना होदो।
जोङो गोदोनि समाव बारा बिदि बायनानै गानामोन। न'आवनो दानानै गानोमोन।
औ औ।
ओ बारा गोदान गोदानबो गानामोन गोदोनि समाव जा एसे दङ बेजोंनो सोलियोमोन।
औ।
दानि जुगावथ' गोदान गोदान गोदान गोदान डिजाइन
औ।
गानो आरो नोंथां।
औ औ।
दानि दिनाव दानानै दानायखौ बारा गानला न' न'आव बारा दानाय जाला। हाजासे बायनानै गानो।
नोंथां जेनेबा जोङो गोदोनि समनिफायनो बिबदिनो जि जोम बरननो थाखाय मानिफ्राय खुन्दुं बानायोमोन बे खौ माबोरै खालामनानै इसानाव दानाय जायोमोन बेफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नोंथां।
हायो नोंथां जोङो गोदोनि दिनाव एम्फौनिफायबो खुन्दुं दिहुनोमोन।
औ नोंथां जेनेबा एम्फौनिफ्राय जों माबोरै बै दुरुंओ दुरुं एबा खुन्दुंखौ मोननो हायो बैनि आयदा खायदबखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
हायो नोंथां। ओ, आंङो जाय औव नोंथां। आं जा एसे रोंङो बेखौ फोरमायनोसै नोंथांनो।
औव, नोंथां औव।
ओ, गोदोनि समावहाय जोंङो एम्फौखौ फिसियोमोन न'आवहाय।
औ, औ।
बेनिफ्राय बे एम्फौखौ फिथ बे एम्फौनि फिथोबखौ
औ।
ओ रुनानै लाग्रोयो एसे, खारै होबाथाय एसे लिमिनो आरो थाबसि बिनिफ्राय जोङो एसे गुसु सुहोयो आरो। बेनिफ्राय बिनिफ्राय जोङो ओ खुन्दुंखौ सानो थाखाय
औ।
थावख्रि आखाय, थावख्रि बिखुं
औ।
लायो नोंथां। बेजोंनो जोंङो थुनो, बिनिफ्राय जोङो दाङानाथायाव फानो आरो।
ओ औ।
बिनिफ्राय जोङो सोरखियाव आरो फानफिनो।
औ। बेनिफ्राय
बिनिफ्राय मुस्रा सायो जोङो।
औ।
बिनिफ्राय खुन्दुं जाबाय आरो नोंथां। नोंथाङा मिथिनायखौ फोरमायदो आंनोबो एसे।
औ। ओ जोङो खुन्दुं बर'नो थाखाय गिबियावनो जेनेबा, गोदोनि सम समनिफ्रायनो सोलिबोनाय हिसाबै, ओ ओ, माब्रै माबा बिब्दिनो सिख्रि लाबोनानै जेनेबा एम्फौ सिख्रि लाबोनानै बेखौ जिस्रि गिजियाव सि सिथाब होनानै जेनेबा बे माबाया सिखिरिया बिदै दैसानदि बेखौ इन्जुराव आलायनानै दोननाय जायो, नङा होमबा नोंथां? औ, जेब्ला सिख्रिया बिदै दैयो अब्ला बिसोर आरो बिरलाङो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बै बिदै दैनायखौ जेनेबा जों बिफोरखौ गाहायावबो ओ बिब्दिनो एसे गुदुं जानाय जायगायाव बोख्लायनानै दोननाय जायो। ओ बेनिफ्राय जोङो एम्फौ गोरलै गोरलै ओंखारनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बे जियाव एम्फौ गोरलै गोरलै ओंखारनायखौ जेनेबा जोंङो सानद्रि बा संग्रायफ्राव इदिनो जि बनानै इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै होनानै बे एम्फौखौ जोंङो बेहाय सं-संग्राय एबा सान्द्रियाव दोननाय जायो नङा होमबा नोंथा?
औ नोंथां।
औ, नोंथां। बिब्दिनो जोङो जेब्ला एम्फौआ गिदिर गिदिर जाय गिदिर जा जालांनो हमो, अब्ला ओ ओ बेखौ बिमा जानाय ना मा होनो खोमा नङा होमबा नोंथां?
औ, नोंथां।
औ, जेब्ला एम्फौआ बिमा जायो अब्ला ओ फिथोब थोबनो थाखाय जोङो गोरान माखासे बिलाइफोर जेरै थालिर बिलाइ गोरान ओ खान्थाल बिलाइ गोरान बेफोरखौ दान्दायाव खासथाबनानै जोङो एम्फौखौ बासथाब होनानै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ बिब्दिनो जोङो जेब्ला ओ एम्फौआ ओ फिथोबखौ थोबखांजोबो अब्ला जोङो साननै सानथामसो थानानै खानाय जायो खोमा नं-नोंथांना? औ बिनिफ्राय जोंङो बे एम्फौ फिथोबनिफ्राय जेनेबा फिथोबखौ जिरनानै एम्फौखौ बरननानै जोंङो फिथोबखौ हायो दिरुं बरननो थाखाय ओ बेयो फुदुं ओ रुनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ रुनायाव जोंङो खारदै एबा सदा होयोब्ला खुन्दुंनि ओ एम्फौ फिथोबा गोमो गाब महर लायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
आरो जोङो खारदैखौ एम्फौ फिथोब रुनायाव गुरै जानायनि थाखाय होयो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिनिफ्राय जोंङो ओ रुखांनानै मोजाङै रुनानै बेखौ मास मोनसे एबा मास मोननैनि थाखाय ओ बै एबा सेवनो थाखाय जोंङो थालिर बिलाइ बायदिसिना खोबनानै दोननाय जायो आरो‌ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेब्ला बे एम्फौ फिथोबा सेवनानै सेवो अब्ला जोंङो बेखौ थावख्रि होननाय मोनसे आगजुजों जोङो जेनेबा बे एम्फौ फिथोबनायफ्राय खुन्दुंखौ ओ बरननाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ बे एम्फौ फिथोबनिफ्राय बरननाय जेनेबा थावख्रियाव लुनायखौ जोंङो। ओ ओ थावख्रिनिफ्राय जों मायाव सोलायनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा इखौ
दाङा नाथायाव
अ दाङा नाथायाव जोंङो थुननानै लानाय जायो ओ आरो बिनिफ्राय दांङा नाथानिफ्राय जोंङो। ओ सोरखि फिसा महराव जोंङो सास्लायनानै लाबावो ओ बेनिफ्राय जोंङो सोर खि फिसानिफ्राय जन्थरजों बबिनाव हायो दोंनै खुन्दुं जाबनानै साननानै लानाय जायो नंङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ दोंनै जाबोब्ला जोंहा जिया रोजा महरनि जायो आरोना नोंथां। औ बिब्दिनो जोंङो जो खुन्दुंखौ गिबियावनो बरनना लानाय जा जायो। ओ बिनिफ्राय जोंङो जि सोंनो थाखाय गिबियावनो बबिन नांगौ जायो बबिनाव सानाय बेनिफ्राय सोरखि ओ फ्रेम नांगौ खुन्दुं बबिनखौ सोनो थाखाय। बेनिफ्राय गनसा बालेब रासो ओ खायथा बायदि रोखोमनि जेनेबा जोंनो जि दानायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरोना नोंथां। औ बिब्दिनो जोङो जिखौ सोंखाङोब्ला बेखौ गिबियावनो जोङो रास सोखायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ राजावखायखांनायनि उनाव जोङो नो खननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
नो खनखांनानै जोङो जेनेबा महर सोबाय महर सोनानै बिब्दिनो बहाबा ओ गनसा सोनांगौब्ला सोनानै लाखासिगोन बिब्दिनो बेफोर सोंनाय खायदा ओ रासो खुन्दुं सोनाय बैफोर खामानिफोरा जोबबाथाय जोङो बेखौ जेनेबा साल खुन्थायाव लांनानै बेखौ आलायनानै जेनेबा दोननानै दानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
ज' थानो थाखाय जोङो ओ जेनेबा मुस्रायाव हायो ओ फमफ्लायाव जोङो खुन्दुंखौ साना लायो आरोना नोंथां। जों बै खुन्दुं साना लानायखौसो मुस्रा होनो नोंथाङा मिथिगौना बेखौ
मा होनदों नोंथां?
जेनेबा जोङो फमफ्लायावसो बै खुन्दुंखौ सानाय जायो नालाय। बै खुन्दुं सानाय फमफ्ला खौसो जों मुस्रा होनो आरो।
औ।
औ बिब्दिनो जोङो बे मुस्राखौ जेनेबा माखुआव सोनानै हायो। ओ जिखौ दानाय जायो आरोना नोंथां‌।
औ नोंथां।
औ जिखौ दानो थाखाय जोंनो गोबां आगजु नांगौ जायो जेरै ओ गिबियावनो जोङो जेन्थोर नांगौ सोरखि नांगौ माखु मुस्रा नांगौ। गनसा आगरनि गनसा बालेब नांगौ। आरो निफ्राय ओ दाङा नाथाबो नांगौ। बिनिफ्राय ओ जेनेबा जि दानायावथ' जोंनो गोबां रोखोमनि बेफोर बायदिनो औवाजों बानायनाय माखासे आगजु फोरखौ गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ गोदोनि समाव जेनेबा जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय जिफोरखौ दानो थाखाय नांगौ जानाय खुन्दुंफोरखौ ओ मिथिंगायाव मोननाय जेनेबा बिफां लाइ फां बिबार बेगर फिथाइ रोदा बिगुर बैफोरजों जेनेबा जोङो ओ खुन्दुंखौ गाब गाहोना लानाय जायोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिब्दिनो जे ओ न'आव हायो दानाय जि ओ दानाय जायोमोन जिखौ ओ जेनेबा गावसोर जि मडेलै गावसोर जि गोसोजों फसन जानाय बैफोर आगर फोरखौ एरनानै जेनेबा ओ जोङो जि फोरखौ गोबां ना नायनो थाखाय गाहाम जानाय सेबांखौ जोङो गाव गावनि न'आवनो दानानै लानाय जायोमोन आरोना नो
औ नोंथां।
औ आथिखालावथ' जोङो न'आव दानायखौ नुबांनो नागिरला बारा थेवबो ओ जोंनि न'आव दानाय ओ जि जोम फोरा आथिखालाव गोबां बिबांनि जो रां जौगानानै दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथां ओ जोङो जेनेबा न'आव दानाय बे बेफोरबायदिनो जि जोमफोरा गाननोबो मोजां जायो नालाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां बिब्दिब्ला ओ जोंहा समाबो जाबाय बेनिखायनो जोङो उननि समाव गोबां सावरायसिगोन बेखायनो बे समाव दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे।
औ औ दे।